थां।
हेलौ खोनादोंना नोंथाङा? औ नोंथां।
औ खोनादों दे नोंथां। आंनिखौबो खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा फ्रि दंना?
औ दङ।
दंङ जागोन
औ बिदिब्ला नोंथां औ नोंथां खोनादों। आंनिखौ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनागासिनो नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथांजों आङो ओ सानफ्रोमबोनि सोलिबाय थानाय ओ जिउ राहानि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
नोंगौ सावरायजागोन।
औ नोंथां ओ औ बिदिब्ला नोंथांङा ओ मा होनो बे सानफ्रोमबोनि जिउआव ओ माबोरै जागायनायनिफ्राय माबोरै मा मा खालामो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
नंगौ नोंथां बुंनो हागोन जिउ राहा होननानै बुङोबाथ' जों जा मावनानै एबा जा खालामनानै बै जिउखौ सालायलाङो जिउखौ दैदेनलाङो बेखौनो जिउ राहा होननानै बुङो नङा होमबा ओ सानफ्रोमबोनि आं मा मा खालामनानै सानखौ बारहोहरो होनोब्ला फुङाव सिखारनानै ओ ना दुगैस्रां लोबस्रां गावनि लेखा फरायनांगौ बायदिसिना खामानिफोरखौ मावनाय जायो लोगोसे गावनि खामानिनि थाखाय ओंखारलांनाय जा जायो आरो ओ गावनि खामानियाव ओंखारलांनायनि उनाव सानसे खामानियाव थानानै बेनि उनाव ओ थाम बाजियाव नआव फैनानैहाय ओ दुगैस्रां लोबस्रां ओंखाम जानानै एसे जिरायनानै सिथ्ला एरि सिबनानै जेनबा ओ एसे ओ थाब बायनो ओंखारलाङो बेनि उनाव फैनानै ओंखाम ओंख्रि जानोसै ओमफ्राय बेखिनियावनो जोबो आरो आंनि सानफ्रोमबोनि ओ जिउनि मावनाय खामानिया नोंथाङा नोंथांनि बागै एसे फोरमायनानै होननै हागोन नामा सानफ्रामबोनि जिउआव मानसिफ्रा मा मा खालामो एबा माबादि माबादि खामानि थायो मानसिफोरनि जिउआव नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ बयहाबोथ गुबुन गुबुन बेफोरबायदि ओ खामानि थायो नालाय नोंथाङा जेरै फोरमायदों ओ बेबादिनो आंङो आंनिखौ फोरमायनोसै ओ गिबियावनो आं ओ ओ साननि सोरांनाय लोगो लोगोनो आंङो सिखारनानै एसे देहाखौ मोजाङै लाखि लाखिनो थाखाय बा गोग्गै लाखिनो थाखाय एसे ओ बियाम खालायो आरो बेनि उनाव ओ गावनि हाबाफारि बायदियै आंङो ओ मोखां सुखांनानै एसे ननि खामानि जेरै आइजोफोरनाथ सिख सिथला सिबनाय थोरसि सुनाय बायदि थायो नालाय बिदिखौ ओ माव गुरनाय जायो आरो ओ बेनि उनाव ओ आंङो गोजौ फरायसालियाव थांङो नालाय बेनिखाय बेवहाय थांनो थाखाय थाखाय आंङो रेडि जायो ओ बेनि उनाव ओ गु बाजिनिफ्राय जोंना ओ क्लासा जायो आरो बेनिफ्राय आंङो बेवहाय क्लास जोबखांनानै थाम बाजिफोराव नआव मोनफैयो बेनि उनाव आंङो दसे ओ रेस्ट लानायनि उनाव बेनि उनाव नखरनि ओ जा आइ बाबा मोन जों एसे खामानि बा आबादनि खामानियाव एसे ओ हेफाजाब होयो आरो। बेनि उनाव ओ गावनि खामानिखौ आरोबाव मावफिनो जेरै फरायनाय बायदि थायो नालाय बे बेफोरखौ आंङो मावनानै आंना सानफ्रोमबोनिया बेखिनियावनो जोबो आरो नोंथां
औ दा नोंनि आंनि अनगायैबो दाथ दैलां बोथोर नङा होमबा बरफोरा दा दैलां बोथोराव सानफ्रोमबोनि जिउआव मा दाथ माइ गायनाय सोलिदों माबादि ओ माइ गायनानै बोथोरखौ बारहो हरो माबायदियै सोलियो बेखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ दाथ दैज्लां बोथोर सोलिदों नालाय बेनिखायनो जोंङो बांसिन सुबुंखौनो बेबायदिनो आबाद मावनानै माइ आबाद मावनानै गाव गावनि समखौ बारहोनायखौ नुदों आरो जोंङो ओ दानि समाव आबाद मावनायखौबो गोदान मुगा ओ गोदान जा आदब खायदाजों मावनायखौबो नुनो मोनदों आरो गोदोनि बायदियैबो ओ मावनायखौ नुदों आरो जोंङो आबाद मावनोब्ला गिबियावनो माइज्लि बायदिनि गोनां जायो जोंङो माइज्लिखौ थांनाय बोसोरनि मावखानाय माइ जा गोग्गो माइ बेफोरखौबो दोनखानाय जायो न नङाब्ला जोंङो बाजारफोरनिफ्राय बायनानैबो लाबोनाय जायो आरो बेनि उनाव औ बेखौ जोंङो फाथोनि बस्थायाव ओ साननै बा सानसेनि थाखाय फुख्रियाव सोमनानै दोनो बेनि उनाव बेखौ जोंङो बो बोखांनानै लांदां जायगायाव ओ बे थालिरनि बिलाइजों जोंङो खोबनानै दोनो आरो जाहाथे औ बेयो गाजा बेरनाय बाददि बेनि उनाव जोंङो बेखौ फोनायनि सिगांनो दुब्लि फोथारखौ जोंङो मोजाङै जोंङो गोदान मुगानि जा मेसिन ट्रेक्टर बायदिजोंबो हालेवनायखौ नुदों आरो जोंङो खायसेखौ नांगोल आरो मसौ हालि लानानै हालेवनायखौबो नुदों आरो बेनि उनाव जोंङो औ बेखौ जोंङो मोजांङै हेवनानै लाखांनायनि उनाव जा गाजा बेरनाय माइ बेखौ जों मोजांङै आखाइजों सारै सारै फोनानै दोननाय जायो आरो बेनि बेनि उनाव जेब्ला दान मोनसे जायो अब्ला जे खोथिया जौवो अब्ला जोंङो बेखौ आरोबाव फुफिननाय जायो आरो बेनि उनाव जोंङो बेखौ फुखांनानै जोंङो खोथियाखौ आरोबाव आयजोफोरखौ लानानैबो गायनायखौ जोंङो नुदों आरो आरो जोंङो खायसे गोदान मुगानि जांग ओंखारनाय माइ गायनाय मेसिन बेजोंबो गायनायखौ नुदों आरो बेनि उनाव औ बेखौ गाय गायखांनायनि उनाव जोंङो सानैसो थानानै आबादा मोजां जानायनि थाखाय बेवहाय जोंङो खायसे हासार न'निनो बानायनाय हासार जेरै गोबोर हासारफोरखौ बो हैनायखौ नुदों आरो बाजाराव मोननाय रासायनिक हासार जेरै इउरिया पटास बायदिखौबो हैनाय नुयो आरो बेनि उनाव एम्फौफोर जानो हायैबायदि जोंङो खायसे मुलि बाहायनायखौ नुदों बेनि उनाव जेब्ला माइआ मोजांङै ओंखारो फोयो मोनो अब्ला जोंङो गोदोनि आदब बायदियैनो खासि खासि लानानै जोंङो हानायखौबो नुदों आरो हौवाफोरखौल' नङा जोंङो दानि समाव आयजोफोरखौबो माइ हाहैनायखौ नुदों आरो बेनि अनगायै बो जोंङो मेसिनजोंबो हानायखौ नुदों आरो बेखौ हाखांना लाबोखांनायनि उनाव जोंङो ओ ट्रेक्टर जोंबो नायो आरो मोसौ हालिजोंबो नानायखौ नुदों आरो खायसेखौ ओ जोंनि ओनसोलाव दासान्दि दैज्लां बोथोरखौ बेबायदियैनो बारग'हरनायखौ नुदों आरो नोंथां
औ नंगौ लोगोसे माइ हानाय माइ गायनायनि अनगायैबो न'खरनि हिनजावफोरा दा दैज्लां बोथोराव मा होनो संनाय खाव नायजों सानखौ बारहोहरो नंङा होमबा सानफ्रोमबोनि जिउआव दा दैज्लां बोथोराव जोबोद मुखुब न'आव खामानि मावनाय आइजोफोरा नंङा होनबा फुंङाव सिखारनायनिफ्राय सोरहाबा माइ गायनाय दंङोब्ला खामलाफोरनो ओंखाम हैनाय साहा हैनाय ओ बेदर दर एवनाय बायदिसिना ओंखाम संनायाव सानफाथारला थांङो बायदिसिना थोरसि लथा सुनांगौआव सानसे सानसे थांनाय नुनो मोनो बेजोंनो सानखौ बारहोहरो नुनाय नुनो मोनो नंङा होनबा लोगोसे खायसे खायसे आबादारि हिन्जाव फोरा मा खालामो ओ खामला होआलाबसिनो सासेया सासेनि न'खराव गायलाय लायनानै होयो नङा होनबा सासेया सासेनाव गायनानै होफैगोन बेनि उनाव जोबबा जोब गायनाया जोबबोला न'खरसेयाव जोब ब्ला गुबुन न'सेनि गायलायनानै खामब्ला होआलासिनो बिदिनो न‌'खरनि खामानियाव सुंनानै होयो बा बिदिनो दैजां समाव न'खरखौ बिदिनो हेफाजाब होयो आरो सा सानफ्रोमबोनि जिउखौ बिदिनो दैदेनलांनाय नुनो मोनो आरो दैज्लांनि समाव जेब्ला दैलांजोबो अब्ला बर' आइजोफोरा मा खालामो दैलां जोबबा खामानि एसे खम जायोब्ला मा खालामनाय नुनो मोनो होनोबा ओ हिस हिसान सोंङो सामफ्रोम बो बिसोरो हिसान सोंनानै दख'ना दायो गामसा दायो फालि एबा साद्रिफोर दान नाय नुनो मोनो लोगोसे ओ फोथाराव गावसोरनि फिसायफोरखौ ओ उफ्रा आबाद मावनायाव हेफाजाब खालामनाय नुनो मोनो न नङा होमबा नोंथां? नोंगौ औ दानाय लुनाय जों लोगोसे बायदिसिना ओ मा होनो न' आरिफोरखौबो साफा खालामनाय लिरस्रांनाय बायदिसिना बोथोर बादियै खामानि मावनायखौ नुनो मोनो बर' आइजोफोरखौ एबा आबाद गैयै स माव जि आरिखौ दानानै फानहैनाय एबा ओ फानहैनाय एबा गावसोरबो दानानै लानाय बायदिफोर खौबो नुनो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां औ । बेनि अनगायै नोंथाङा माबाफोर ओ मावनाय नुबावदों नामा बर' आइजोफोरखौ? औ आरोबाव मोनसे थालांदों बर' आइजोफोरा ओरैनो थानाय सम एबा मुखुब थानायाव बर' आइजोफोरनि न'खराव बर' न'खराव बांसिनै अमा फिसिनाय नुनो मोनो नङा होमबा? बेयावनो मा खालामो ओ खामानिजों लोगोसे अमा आदार होनाय मोसौ दोस्लायनाय बोरमा हैनाय बोरमानो गांसो लायनाय बायदिसिना खामानियाव बर' आइजोफोरा मुखुब जानानै थायो नङा होनबा संनाय खावनाय एबा इस सिङावल' हाबसोनानै थाया बर' आइजोफोरा बायजोआव ओंखारलांनानै ओ गथ'फोरखौ फरायसालियाव दोनहैनायनिफ्राय लानानै लाना फैनायसिम गथ'फोरनि फुङाव संनाय जानाय खौ जगायनायसिम थुखैनाय लोबस्रांनायसिम मोनाबिलियाव फरायहोनायसिम सामफ्रोमबोनि जिउ खौ बिदिनो दैथाय हरनाय एबा बारहोलां हरनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय ।
औ नोंथां
औ नोंथांजों रायजलायनानै गोजोननाय थाबाय नोंथां ।
औ